औ नोंथाङा नोंथाङा खोनानो हादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामदों?
ओ आङो ओरैनो दङ।
अब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला जों दिनै एसे नोंथांमोननि ओनसोलाव गायनाय बा जोंनि ओनसोलाव गायनाय बा बर'फोरनि ओनसोल बर'फोरनि ओ आबाद मावनायनि खान्थिखौ एस सावरायनोसै नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ अब्ला नोंथांनाव आं मोनसे ओ सोंथि सोंसै ओ नोंथाङा आबाद होनना बुङोब्ला मा बुजियो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा रोखोमनि आबादफोरखौ मावनाय जायो एसे बुंना होदो नोंथां ।
अ ओ जोंनि बिथिंजायथ' ओ गिबि आबाद होननानै बुङोब्ला माइ आबादानो जाहैबाय ।
औ
अ औ बेनि अनगायैबो दैज्लां बोथोराव मोननाय गोबां मैगं थाइगंफोरखौ जोंनि बिथिंजाय गायनायखौ नुनो मोनो ।
औ नोंथां
औ जेरैबायदिहाय लाव जोगोनार भेन्दि लेस्रा बेफोरबायदि गोबां बिबांनि मैग गं थाइगंखौनो जोंनि बिथिंजाय गायनाय जायो ।
औ
औ
ओमफाय ओ अब्ला आरो
औ
अब्ला ओ अब्ला नोंथांनाव सोंसै जे माइ आबादखौ ओ माबोरैहाय खालामनाय जायो नोंथां एसे बुंदो दे ।
बोरै गायो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो माइ आबाद खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ माइलिखौ थाग थियारि खामग्रोनांगोन ।
नोंगौ नोंथां
बेखौ थाग थियारि खालामनो थाखाय जोङो न'निनो न'निनो माइ नङाब्ला जोङो ओ गलाफोराव गलाफोरनिफ्राय लाबनाय माइखौ जोङो गिबियावनो फाथो बस्थायाव सोनानै बेखौ जोङो सानथाम बा सान थाखाय सोमनानै दोननांगोन ।
औ नोंगौ नोथां
औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ दैखौ सरद होनो बा दैखौ रानहोनो थाखाय जोङो ओ हायाव नङाब्लाबो थालिर बिलाइ साफोराव लखबनानै सानसे गुदुं जाहोगोन बा दैखौ रानहोगोन ।
औ नंगौ नोंथां
जोङो बेखौ फोनो थाखायथ' हा नांगौ जाहैबाय नालाय नोंथां । हाखौ आरामसे हालेव नानैहाय बे हा बे हायाव थानाय जाबोरफोरखौ गारजोबनानै बेखौ खामार होनोनानै बेनि उनावहाय ओ हाया मोजाङै मोनोब्ला बेखौ मै होना होनानै ओ बेवहाय जोङो ओ खोथियाखो फोनो थाखाय मानसि नांगौ जाहैबाय नालाय नोंथां ओ मानसिया ओ खादाफोराव लानानै मुथा मुथायैहाय खोथियाखौ फोनानै होनाय जायो। औ बेनि उनाव बेनि उनावहाय जोंङो बेखौ से दान बा से खावसे दाननि उनावहाय बे-बे खोद थिया जेब्ला देरनानै ओ माइ गायजानाय महराव फैगोन अब्ला बेखौ ओ हौवा हौवा नंङाब्ला हिन्जाव गासैबो सुबुंङानो फुनानै मुथा मुथा खानानै दोनगोन। ओ बेनि उनावहाय जोंङो माइखौ बोथ' गायनो थाखाय हाखौ हालोवनांगौ जायो बैय नालाय नोंथां ओ गिबियावनो ट्रेक जों नंङाबा नांगोलजों हालेवनानै लानानै बे हाखौ मोजांसेयै फोमोननानै आलिफोरखौबो दाननानै ओ जोंङो खोथियाखौ रोगानानै लांनानै माइखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां। बेफोरबायदि आदबैनो जोंनि बि थिंजाय माइ आबादखौ मावनाय जायो।
अ अब्ला मोजांङानो नों थां नोंथां निफ्राय खोनानानै आं गोजोननाय मोनबाय। जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ गुदि राहायानो माइयानो होननायखाय आं एसे गोजोननाय मोनदों। अब्ला जोंनि ओनसोलावबो बि दिनो माइ आबादानो गुदि जाहैयो नोंथां। गामि ओनसोल नालाय बेखाय जोंनि सुबुंफोराबो ओ बिदिनो माइ आबाद मावनानैनो जानानै थांनानै थायो आरो। अब्ला ओ माइ आबादखौथ नोंथांङा बुंलांबाय जेरै ओ माइज्लिखौ गायनायनि सिगां जोंङो फोग्रोनांगौ हालेवनानै माबा दब्लयाव। अब्ला बिनि उनाव जों औ ओमफ्राय खोथिया जौबासो बेखौ उनाव जेब्ला ओ जोंङो जोंनि बरफोर माने दुब्लियाव जोंङो खेबथामै हालेवनाय जायो नंङा होनमबा नोंथां?
औ थारैनो।
सेथियाव जोंङो ओ हालेवनायखौ खारायनाय होनना बुङो। आरो नै सेथियाव हालेवनायखौ जोंङो ओ सामार होननाय होनना बुंनाय जायो। ओमफ्राय थामथिनिखौ बर होनना बुंनाय जायो। बे बर होनना बुं बर होननायनि उनावनो, जोंङो खोथियाखौ फुनानै माइ खौ गायनाय जायो नोंथां, नंङा होनबा? अब्ला ओमफ्राय बिनि उनाव जोंङो माइखौ गायखांनानै ओ हाल जांख्राफोर खालामनाय जायो, नोंथांमोननि ओनसोलाव खालामो नामा बेफोरबायदि हाल जांख्राफोर?
औ थारैनो नोंथां।
औ अब्ला। औ बुंदो नोंथां।
ओ जोंनि ओनसोलावहाय जेब्ला गायै-गायै जोबनायालागै दब्लायसे बा दब्लायनि हा थाहैयो। ओ बे बेखौहाय जोंङो ननि जाथि खुरमा बेफोरखौ लिंनानै नंङाब्लाबो नुसुंसेनि नखाथिनि मानसि मानसिफोरखौ लिंनानै जयैनो गाजा गोमजायै गायहोयो बयबो। बे। गासैबो दबलायखौनो गायखांनायनि उनाव। दसे समनि थाखाय। बयजोंबो रंजानानै हाब्रु फोनलायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंगौ नंगौ।
बेनि उनावहाय, लास्ट जोब जोबथारबा खोथियाखौहाय मुथासे बा मा लानानै बेखौहाय मुथासे गेजेराव बेंखन होनानानै। मुथासेखौ बेनि जिं जिं गायना गलैहाय खालामनानै गारबोनाय जायो आरो।
थारैनो नोंगौ।
औ। बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि खामनानै आरो बेफोरबायदि खामनानै हालि जांग्राखौ थिखाङो जोंनि बिथिंजायहाय।
औ। नोंगौ नोंथां। ओ नोंथां बुंलां लांनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बेफोर-बेफोरबायदिनो खालामो। हाब्रु फोनलानानै ओ माने ओ हालि जांख्रा खौ फालिनाय जाया आरो बेखो बिदि होनजागोन औ। अब्ला ओ नों नोंथांमोननि ओनसोलाव माइनि अनगा मा आबाद फोर मावबावनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
अनगायैबो जोंनि बिथिंजायहाय आं दहायनो बुंलांखांबायोन नोंथां। जेरैहाय सबाय बिमा, पटल, लेस्रा, खुन्द्रि बानलौ थायबें, जोगोनार, लाव बेफोर बेफोर गासैबो बिथिंनि मैगंखौनो इसे इसेबाबो मावनाय जायो आरो ना नोंथां। अ, ओ नोंथांमोनथिंजाय ओ नोंथांमोननिथिंजायबो ओ दाबायसा दैज्लां बोथोराव मा मा मैगंफोरखौ गायो आरो मा मा आदबजों गायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां हा गोन। जोंनि ओनसोलाव औ। जोंनि ओनसोलाव ओ थ' माइयानो गुदि। माइनि अनगा जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं गायो। जेरै दैज्लां बोथोरनि होनोबा थाय ओ ओ फाथो थाइबें, भेन्दि, ओमफ्राय सबाइ ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखो खोमनि मैगंफोरखौ गायबावो आरो नोंथां। आं बिनि गेजेराव ओ फाथो गायनायखौ बुं फाथो माने फाथोनिफ्राय जों मा मा मोनो बा फाथोआ मा मु मा मा मुलाम्फा होयो होनब्ला बि बिनि सोमोन्दै इसे बुंनोसै आं ओ जोङो फाथोखौ माने जेब्ला गायनो थाखाय जोङो ओ ओ मा होनगोन बिदिनो हालेवनाय हालेवनांगोन। माने हाखौ ओ थुख्राट ओ मा होनगोन बेखौ बिदिनो हालेवनांगोन आरो हालेवखांनायनि उनाव जोङो ओ फाथो बेगरखौ माने गायना होयो आरोना नोंथां बे गायखांनायनि नि उनाव ओ बे जेब्ला फाथोआ बेरो बेखौ जोङो ओ जानाय जायो जानायावबो हाबा होयो बियो। ओमफ्राय जेब्ला बियो ओ बोराय जालाङो अब्ला बेखौ जोङो ओ दिरुं बानायनायावबो हाबा बाहायनाय जायो आरो नोंथां दिरुं बाहायनायनि उनाव जेब्ला बे फाथोआ रानो अब्लाबो जों बेखौ नारजि हि साबै बाहायनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय जों बेखौ जायोबो आरो जि दिरुं दिरुं बाहायनायावबो जों बेखौ बाहायनाय जाया आरोना।
औ
ओमफ्राय ओ बिनि अनगाथ' जोङो फिन्दि फिन्दिफोरखौबो बिदिनो फाथो बायदि हाखौ एवफ्रुनानै ओ गायनायखौ नुनो मोनो। अब्ला औ जेब्ला जों औ बे फिन्दिखौ जोङो मा होनगोन गायखांनानै बेखौ जोङो न'आवबो जा नो हायो। बा बेखौ फाननानै बाजारफोराव रां खामायनायखौबो जों नुनो हायो आरो नोंथां।
औ थारैनो नोंथां ।
औ । ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मेसेङाव मा मा गायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ थारैनो ओ मेसें बोथोरावहाय जोङो गुबैयै मा मा मैगं थाइगं मोननानै मोनो होननानै बुङोब्ला जेरैहाय लाइ, लाफा,
औ मोजां ।
बेफोरखौ मोननाय जायो बांसिनैनो ।
औ नंगौ नों
औ । थारैनो बे फोर बेफोर मैगं मैगंखौनो जोंनि ओनसोलावहाय मेसें बोथोराव बांसिनै गायनाय जायो । आरो आलुफोरखौबो गायनाय जायो बांसिनै ।
औ नोंगौ ओं । अब्ला ओ दिनैनि सुंद' सावरायथियाव जोङो ओ बेखौनो मोन थिबाय जे नोंथांमोननि ओनसोलाव जा जा रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ बा माइफोरखौ ओ गायनाय ओ गायनाय जायो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ मैगं थाइगं बा ओ बेफोरखौ गाय आबादफोरखौ मावबोनायखौ नुनो मोनदों नोंथां ।
औ थारैनो नोंथां ।
औ । अब्ला जोङो दिनैनि सुंद' सावरायथिखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ अब्ला नोंथां गोजोनथोंसै ।
जों ओ सावरायज्लायनानै ओ मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौबो गोबाङैनो आंबो मोनथिनो मोनबाय ओ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां ।
अब्ला नोंथां औ । हामबायसै दे ।